हेल?
अ हेल
ओ‌ खोनादों ना?
औ खोनादों?
औ आं नोंनाव मोनसे आ बाथ्राखौ मिथिनो लुबैनानैसो फन खालामनाय जादों? थारमानि बे बाथ्राखौ जों सानैनि गेजेराव जे सावरायलायगोन।
औ।
बाथ्राया जाबाय
उम उम।
ओ जोङो जेनेबा बैसागुखौ आ माबायदियै फालियो आरो बैसागुजों लोब्बा लानानै
उम
मा मा फोरबोफोरा बा बैसागुखौ जों बोरै बोरै माबोरै माबोरै? रोखोमजों फालिनाय जायो आरो माबे माबे समफोराव फालिनानै बबे समाव जों रंजालायो दा बिनि सायाव जोङो नोंनिफ्राय माखासे आरो आंनिफ्राय माखासे बाथ्रा सेयार खालामलायनो मिथिलायनो फन ओ आङो कल खालामनाय जादों। दा नोंथाङा आ आंनो फोरमायनो हागोन नामा जे?
औ।
बरफोरा आ बरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागुखौ
औ।
माबायदियै फालिनाय जायो।
उम उम उम बैसागुआ बरफोरनि मोनसे देरसिन फोरबो रंजाथाइ फोरबो।
औ
ओ बेखौ बैसागुखौ बरफोरा गोदो गोदाय आजौ आजै समनिफ्रायनो फालिबोनाय एबा रंजाबोनाय रंजाबोनाय मोनसे देरसिन फोरबो।
नंगौ नंगौ।
जायखौ बडफोरा बैसागु फोरबोखौ बिखानि खावसे आमाय थुखुल होननानैबो बुङो।
औ।
मानोना बैसागुआ बर' हारिमु एबा बर'फोरनि आबाद मावनायजों गोथौ सोमोन्दो दंङ। थोंजोंङै बुंनो थांङोब्ला ओ बैसागु फोरबोआ थोंजोंङै बुंनो थांङोब्ला आबादजोंबो थो सोमोन्दो गोनां आरो माखासे नेमखान्थिजोंबो सोमोन्दो गोनां सुबुं। सुबुं माहारिनि गेजेराव बर'फोरनि सुबुं माहारिनि गेजेराव आ बे बैसागु फोरबोखौ गोदो आरो। आथिखाल मुगायाव माखासे सोलायनायखौबो नुनो मोनदों।
उम
ओ बैसागुआ बैसागुआ मोनसे बर'फोरनि रंजालि फोरबो बैसागु समाव बयबो बर'फोरा रंजायालासे रावबो थानो हाया।
औ औ बयबो बयबो रंजाथारो थारमाने ना?
औ औ
औ
सोरबा सिं गंनानै थानाय बा लेंग्रा लेंग्रि जानानै थानाय। बोराय बुरि बिसोरो रंजायालासिनो थानो हाया बैसागु समाव
औ
मानोना बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ होननानै रंजालि फोरबो होननानै बुंङो जायखौ बैसागुखौ बिनिखायनो बैसागो समावहाय रावबो रं जेलासिनो थानो हाया।
उम
बैसागुखौ माखासे नेमखान्थि रंजानो रंजायो। बा फालियो गोदो गोदाय समावहाय। सोलायनाय होननानै बुंङोबा बैसागु फोरबोखौ
औ
गोदो गोदाय आजै आजै समावहाय औ सै
उम
उम उम खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
रंजानाया थारमाने गोदो गोदाय समाव जोंङो साफ्रोमबो माबाया थारमाने ओ बर'नि बा बर' सुबुंफोरा ओ बयबो रंजायो थारमाने ना?
औ औ औ
औ
ओ सोलायनाय होननानै बुंङोब्ला आथिखाल आरो गोदो मुगानि सोलायनाय होननानै बुंङोब्ला
एसे आलादा रोखोमबो सोलायनाय नुयो गोदो दायहाय रंजालिफोरबो उ ओ सिख सिख्लाया सिख्लानि हान्जायाव बोराया बोरायनि हान्जायाव बुरैया बुरिनि हान्जायाव बेफोरबायदि ओ हानजा हानजा जुथुमनानै ओ न'खर न'खर गिदिंनानै माइ माइरं माइरं बिदिनो जाहरो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बेफोरखौ लानानै ओ बबेबा बिफां सिङाव लावखार ओंखाम जायोमोन बैसागु फोरबोजों लोगोसे
औ गोदोनि समाव
औ गोदोनि समाव आथिखालाव सोलायनाय होननानै बुङोबा ओ गोदोनि समाव खाम सिफुं सेरजा लानानै गामियाव गिदिंनाय जायोमोन।
औ
आथिखालाव बेबायदि रंजानायखौ आलादायै सोलायनाय नुनो मोनदोंसो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावहाय ओ खाम सिफुं सेरजा दामनायनि सोलाय ओ जौस्रांफ्राव दिजे दामनाय खोनानो मोनसै
आथिखालाव
आथिखालाव औ आरो ओ जेरैबायदि गोदोनि समाव सोरबा माइरं हरोबा फिथाइ सामथायाइ फैसा हरोबा ओ बेबायदि ज' ज'यै हानजा हान्जायै ओंखारलायनानै ओ जेला बैसागुआहाय सातदिननि उनाव जोबगोन अब्ला बिनि उनावहाय लावखार ओंखामजायोमोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालावहाय नुनो मोनबांलिया बेबायदि रंजानायखौ बेबायदि महरखौ सोलायनो मोननाय नुयो आरोखि
आ आरो नोंनि बायदिब्ला ओ खोब मोजां नों गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय दा आंनि फारसेनिफ्राय फंनैसो ओ बुंनो सान्नाया ओरै आ नंगौ नों दह'य सिगाव बुंनाय बायदि बैसागुआ बर' फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन ओ बर'फोरनि देरसिन रंजा थाय फोरबो आरो बे फोरबोआनो जोंनि बर'फोरनि बिखानि खावसे आमाय थुख्ल' माने आमायथु दा बर'फोरा बैसागुखौ सम फैनाय लोगो लोगो आ बोथोर बाबेनाय लोगो लोगो जेब्ला सफैयो अब्ला
औ
ओ गासिबो बोराइ बेन्थ' खाना फुजा लेंग्रा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिनिबो गोसोआ बोदोर जायो। बाथ्राया थारैनो सैथो नोंगौ बैसागुआनो जोंनि साफ्रोमनिबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो। गोदोनि समाव जोंहा बैसागुखौ
औ
ओ से दानहालागै फालिनाय जों
औ
नुबोदोंमोन बा खोनाबोदोंमोन आरो जारिमिनाव जोङो नुयो दा बेवहाय फालिनाय हिसाबै गिबि सिन्थार फालिनाय हिसाबै सैथ्र' दाननि जोबनाय साननिफ्राय ला लानानै मोसौ थुखैनाय साननिफ्राय लानानै बिदिनो बैसाग से थारिख बा से अक्ट'निफ्राय बिदिनो ओ स्नि सानहालागै गुबुन गुबुन रोखोमै हाबाफोर हाबाफारिफोर ओ फालिनाय जों नुनो मोनो ओ बिदिनो आं दहाय बुंनाय बदि सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहाय मोसौ थुखैनाय दा बे मोसौ थुखैनाय समावहाय जोंहा गोबांथार नियम खान्थिफोर लानानै जोङो बैफोर हाबा हाफारिफोरखौ गोदोनि समाव मावनाय नु नुनो मोनोमोन जेरै न'निफ्राय मोसौखौ खुरुननानै बिदिनो लाव फान्थावनि माला सुनानै मोसौखौ बिनो दैयाव थुखैनो ला दैु सफैनाय समावहाय मोनसे जोंहा मेथाइ दङ गोदोनि समाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर सोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर सोर जागोन हामवा गेदेर बेफोरबायदि होनलनायनाय मोनसे मेथाइ दङ जोंहा बर'नि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दा बैफोर मेथाइखौ जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जेब्ला मोसौ थुखैनाय जायो अब्ला बेयाव खननाय जायो दा बेनिफ्राय बैसागनि से थारिख खालि जोंहा मानसिनि बैसागु
औ
बिदिनो फारि फारि मोसौ म मानसिनि बैसागु दाउमानि बैसागु सैमानि बैसागु बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा बैसागु फालिनाय जों बै समाव नुनो मोनोमोन नाथाय नाथाय दिनैनि समाव बैफोरखौ जोङो फ्राय सोलायनाय जोङो नुनो मोनबाय बा बुंनो हायो गोदोनि समाव जोंहा बेबायदि दानि बायदि जोंहा आलादायै बेबायाददि दामजु दामनानै जोङो रंजानाय नुनो मोनो बै समाव जोङो गासैबो गसिबो बोराय बेन्थ' आथाल आथाल सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख सिख्ला बोरायनि बोराय बुरैनि बुरै बेबायदि रंजानाय जों बै समाव नुनो मोनोमोन जायनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबोनि गोसोआव मोनसे दोहौ सोमजियोमोन बैसागुआनो जोंनि बयनि बेखौ देरसिन रंजाथाइ फोरबो नाथाय दिनैनि थासारियाव दिनैनि स्टेजाव जोङो गोबांथार सोलायनाय बेबायदि नुनो मोनबाय दिनैनि समाव जोंहा बैसागुखौ से दाननि सोलायै
औ
थाम थाम सान ब्रै सान बा सान बेबायदियावनो जोंहा फोजोबग्रा नुनो मोनबाय आरो जोंनि बैसागुखौ लानानै
उम
माखासे साननाय हनाय दिनैनि समाव माखासे फ्राय सोलायनो सोलायनाय आङो नुनो मोनबाय दा जियानो जाया जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन बर'फोरनि रंजाथाइ फोरबो होनब्ला बैसागु बियो गोबांथार आयदाफोरजोंनो गोबांथार हाबाफारिफोरजोंनो सोमोन्दो गोनां
अ
दा बेखायनो जोङो बै बैसागुखौ जोङो बावगारनानै बर'फोरा माब्लाबाबो थावरिनानै थानो हाया। बैसागुआनो जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो। दा जेयानो जाया जों गोबांथार खोथा सावरायबाय औ समाबो जाबाय। ओ उन समाव खाबुफोर मोनोब्ला बे आयदानि सायावनो मोजाङै सावरायलायफिनसै ओ दिनै बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा।
औ दे अब्लालाय।
औ दे गोजोन्थों।
गोजोन्थों।